नोंथां
खुलुमबाय खुलुमबाय खुलुमबाय गोजोन हर नोंथां
औ औ खोनागासिनो
आदसा आतसा आतसा दे दे
जों माने दा माने जानाय लोंनाय आयदानि सायाव सावरायनो ना मा बुङो नोंथां
उ सावरायजागोन नोंथां सावरायनो हागोन
माने जोंनि बर'फ्राथ' माने गोबां रोखोमनि बेदरफोर जायो नङा होनबा नोंथां
जायो जायो जायो ओं नोंथां जायो
बेफोरनि मादाव जों माने बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोननाय बेदरानो जाबाय जोंना अमा बेदर बेदर नङा होनबा अमा बेदरखौ जोङो माने बांसिनानो जोङो बयबो बांसिन बर'फ्राथ' अमा फिसियोना न' न' बेखौनो जोङो जानाय नुनो मोनो आरो फिसिनाय माने अमाया बेदरा जोंना गोबां रोखोमनि बे अमा बेफोर थायो जेनेबा अमा थावख्रि अमा जों जाय लकेल बिदि आरो मोनसे अमा हेमसि आरो अमा बेफोर बेफोरबायदि अमा बेदर थायो आरो बेखौ जों बर'फ्रा मा जेनेबा नारजि ओंख्रिजों नार्जि बिलाइजों अनलाजों। थारुन थारुनजों अमा गोरानजों ओमफ्राय अमा गोरानजों सबायजों बायदि रोखोमै माने जोङो अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो आरो बर'फोरा नङा होनबा आरो जोंहा बोरमा बोरमाखौबो जायो जोङो बोरमा बेदर बेफोरखौ। जोंङो जेनेबा न'आवनो फिसियो बोरमाखौबो बोरमा बेदरखौ जोङो आलु फोरजों बा मुदुबुलफोरजों जायो। आरो बेनि अनगायै जोङो दाउ बेदरखौबो जानो मोजां मोनो दाउ बेदरखौ जोङो अनला फोरजों। बा बायदि रोखोमनि मैगं मैला खुमब्रा बायदिफोरजों जानायखौ। जानो मोजां मोनो। बेनि अनगायैबो जोङो माखासे हांसो बेदर हांसोखौबोथ' जों न'आवनो मोनो। आरो माखासेया बायनानै जायो हांसो बेदरखौबो जोङो मा होनो द खुमब्राफोर दङ नोंथाङा माखासे बेदरफोर मा मा जायो बेफोरनि सायाव फोरमायदो नामा ना मा बुङो
हागोन हागोन नोंथां हागोन जोंनि बर'नि ज बर'नि बेदर होनब्लाथाय। ओरैनो नोंथाङा बुंखाबाय अमायानो जोंना बर'नि मन बेदर होन होननानै। बिनि गेजेराव आरो आरो जोंनि गेजेराव फैबावो जोङो मा होनो माबाखौबो जायो आरोखि ना सोरबा बायदिया जायो सोरबा बायदिया जाया बेखौ जों मैसोआ बैसोफोरखौबो जोंनि बर' समाजाव अबेबा अबेबा फुथारो अबेबा अबेबा फुथारा बैसोआबो जोंनि बर' समाजाव जाग्रा मोनसे बिराद माने फेभरेट बेदर होनांसिगोन आरोखि। आरो दंबावो औ आरो दंबावो जोंहा मा होनो फारौ बेदर। फारौ बेदरखौबो जोङो दाउ हिसाबै जानाय जायो आरोखि ना माखासे फुजा जोंनि बर'नि बर'नि‌। गोदोनिफ्रायनो फुजिबोनाय बोोरलि एबा बाथौ बाथौआवथ' बोरलि होबोनाय हिसाबै जों बे फारौफोरखौबो जों हाथारनाय जायो बेवहाय बोलि होनायाव जों बे बेदरखौ जानाय जायो आरोखि जों जोंनि थाखाय बिराद गोनांथार फारौआबो माने फुजायाव होजानाय मोनसे माबा आरोखि न बाहायजानाय
औ नंगौ
बेदर होननांसिगोन
आरो बेनि अनगायैबो जोङो माने एम्बु बेदर एखौबो जायो नङा होनबा एम्बुखौ जोङो माने दैज्लां बोथोराव। दैज्लां बोथोराव माने अखा हाबोला मोनो नालाय जोङो बैसाग बैसाग दाननि उनाव जोङो बांसिनै एम्बुखौ माने जेब्ला अखा हायो अब्ला नागिरनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो एम्बु बेदरखौ जोङो माने मा होनो बांसिनै जोङो ओरैनो गाव गोजा जानायखौ नुयो बेनि अनगायै जोङो एम्बु बेदरखौ माने फोराननानै सबायाइ ओंख्रिजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो खुसिया बेदर नङा होनबा खुसिया बेदरखौबो जोङो जायो। ओमफ्रायो खुसिया गोरान खुसियाखौ फोराननानै मा खालामनायबो नुनो मोनो जोङो सबायजोंबो जानाय नुयो आरो अनलाफोरजोंबो जायो आरो आरो बेनि अनगायै जोङो जोंहाथ' जेनेबा सिखार खालामनो थांनाय हुदा दं नङा होनबा? बेनि मादाव हाग्रायाव थांनानै जोङो मा खालामनायबो नुनो मोनो जेनेबा माइ माइ बोथोर समाव बा माबा बोथोर समाव जोंहा माइ एन्जर सानानैबो ओ एनजर जानानैबो जानायखौ नुनो मोनो आरो एन्जरखौ जोङो माने खनन्दलक गााना मा बुङो? बे बेदर बेखौ बांसिन जायो आरो गासिबो रोखोमनि एन्जरा जाजाया नालाय। बे हन्दलक जायखौ जों आबाद फोथारफोराव मोनो।
बेखौ ओ जों जा जा एन्जरखौ जायोना बेखौ जायगा लानानै जायगा माने एन्जर मामाव होनो एन्जर बुंगा होनो। बे बेदरखौ जायो आरोखि जों। आं दिनै नैबे ओ नोंथांमोननायखौ आं दिनै फार्स्ट टाइम खोनाफेरबाय हन्दल'खा नाामा होननायखौ। जोंनिखै आ आ आ जोंनिखि एन्जर मा मावो एन्जर बुंगा होनो बिदि आरोखि ना। ओम
ओ बेनि अनगायैबो जोङो माने गोबां रो रोखोमनि नाफोरखौबो जानो मोजां मोनो बेनि मादाव जोंहा ना ना मागुर सिंगि खावै बायदि बायदि रोखोमनि ना जेनेबा कमलघाट बायदिफोरखौ जों फुख्रिफोराव फोनानै फिसिनानै माने जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो ओंख्रिफोरनि मादाव जोङो नाफोरखौ बांसिनै माने बर'फोरा ओ जेनेबा मैथाजों जानायखौ मोजां नुयो। बेनि अनगायैबो जोङो खांख्राइ खांख्राइजोंबो जानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो गोबां रोखोमनि बेदरफोर दंबावो। जायफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो थाङा बेनि अनगायै जोङो हापा जायखौ जोङो बुङो हाग्रानि मावजि। नङा होन
उम उम उम उम
बेखौबो जों बर'फोरखौ जानाय नुनो मोनो आरो। जेरै जोङो जेरै जोङो माने हाबपाखौ जोङो जोंहा लहानि फान होन माबानाय दङ बे खौ सानानै आदार बा माबा होनानै बिबु बायदि दाउ बिबु बायदि होनानै जोङो हाफ्फाखौ सानानै जोङो जेब्ला मोनो बेनि बेदरखौ जायो आरो खिन्थु दानि दिनाव बेफोर माबाखौ बांसिन जोङो मोननो थांला आरो। नङा होनबा मानो होनब्ला जों गोदोनि बायदि माने बांद्राय सिखार खालामनो थांनायखौ जों नुनो मोनला आरो जों आरो बेनि अनगायैबो जोङो बादामालि ना मा होनो बादामालि औ बादालि। बेखौबो जोङो माने बेदर जाना खौ नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा
उम
दंबावो होनोब्ला
बर'फोराथ' माने गोदोनिफ्रायनो सिखार हिसाबै ओ बे दहाय बुंबाय एन्जर सेसा मोफौ नेवलाय बेफोरखौबो जों हिसाबै नागिरनानै जायो आरोखि ना जोंनि बर'
औ नंगौ नंगौ नंगौ। फिसिनायबो नुयो आरो जोङो सेसाफोरखौथ' दाथ' न'फोरावबो फिसिनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेनि अनगायै जोङो मा नुनो मोनबावो जोङो बुरगुआ दाउखौबो जोङो बोरसिजों सानानै जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होनबा गुरगुवा दाउखौथ' जों जायो।
अ।
औ नोंथां।
आरो गोबां रोखोमनि दा दाउफोर दं जायफोरखौ जों आबाद फोथारफोराव मोननाय जायो। बेफोरखौबो जोङो माने जायो आरो खालि जोङो अमा बेदरखौ माने बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो आरो अमा बेदर ना दाउ दाउफोरखौथ' जोङो जोगोनारफोरजोंबो जानाय नुनो मोनो नङा होनबा
दोरोङारि जाग्रा होननांसिगोन आरोखि बर'फोरनि